ए रायलनाया जोबबायदां हेल'
औ हेल' औ खोनाखै नामा?
औ -औ -औ खोनादों -खोनादों जोङो बे समावहाय ओ खोनादों - खोनादों आंनि खोनादोंना नोंथाङा? अब्ला जों बे समाव मोनसे जों मोनसे बाथ्रानि सायाव रायलायगोन दायो नों ओरिदि ना?
औ - औ रेडि बुं औ खोनादों। दे नो नोंथाङा फोरमायदो।
जोङो अब्ला दायो माइनि सायाव खुरां सावरायगोन माइ आब आबादखौ गासै लानानै आरो - आरो दायो आं फार्स्टआव बुंग्रोनोसै एनिउनावनो थाङाबुं माइ आबाद होनोब्ला नैबे जोंनि बड बड'लेण्ड एरियाव बा दिनै - दिनै ए बर' जायगाफ्रावहाय बर' गामिफ्रावहाय माइखौहाय जोङो दैज्लां बोथोरावहाय गायनाय जायो ।जिने तेने जि अखा फैयो बा नैबे दायो जि दायो थाबाय थानाय सम बे समावहाय गोबां अखा फैदों दायो दु दुब्लिफोरावहाय दैफोरा जमा जा जाबाय आरो बेयावहाय दुब्लि एवनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदों लोगोसे खोथियाफोर फोनायखौबो जों नुनो मोनदों फाय मायखौ गायनोब्ला खामगोयो फार्चतावनो माय दैयाव सोमनानै दिनो। बेनि उनावहाय बे दै दैयाव सोमनायनि उनाव ओ बिखौहाय दुब्लिखौ जेब्ला एवगोन मोजां एवगोन दै बेखौ एवनानै नै बेयावहाय बे बे माइखौ दै सोमनाय माइखौ गार-गारना होयो आरो बेवहाय गारगोना होनानै बेखौ बेसानो दिनो ओमफाय दिननायनि उनाव बेलासैनो बियो मा दै सोमनाय दै दैथ' नांखाबायना सिखाबाय आरो सान्दुंनिबो - सान्दुंनिबो नांनानै लासैहै बियो फेंखा अरनानै बियो ओ रोदा सुनानै बियो खिलिबोसिगोन आरो खिलिनानै बियो बेनो ओ गांसो बायदि जालांसिगोन सिगोन जेब्ला बियो गोजौ - गोजौ जायो अब्ला बेखौ फुनानैहाय एक्सट्रा गायसलायो गायसलायनाय उनाव बियो माय जा माय बिफां जायो आरो बेनिफ्रायनो बेखौ जेब्ला माया ओ गाय माय गायनो थाखाय जों दै हारि नांगौ हास ओ नैबे दानि मुगावथ' खोथिया फोनाय समावबो इउरिया हासारफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला बेफोर हासारफोरखौ होयो अब्ला आ माहोनगोन ओ माइआ मोजां जायो बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो ओ सुबाफ्रा गोदोर गोदोर जानायखौ जों नुनो मोनो खोथियाफोरा मोजां ओंखारबोयो आरो बेखौनो लानानै ओ आरो जेब्ला माइया देरगोन अब्ला बे समावहाय एसे गोजांग्रु गोजांग्रु बोथोर जायो मोनायाव मोनाबिलियावहाय ओ बे समाव गोरान जायो दैफोर रानजोबो बे समाव ओ बांसिनानो नभेम्बर - नभेम्बर ना नभेम्बर डिसेम्बरफ्राव हाहैयो ओ अक्ट'बरनिफ्राय हायोदां हेल' नोंथांआ खोनादों ना? हेलौ नोंथाङा खोनादोंब्ला नोंथाङा माथो होनो हागोन? खोनादों ने? हेल'ओह ओ माइया दिसेम्बर जायो ने?
औ औ। दिसेम्बर नभेम्बर। सोरबा सिगां गायनायफोरा़ - गायनायफोरा सिगां मोनो आरो आबाद औ।
औ गायनोसैग आ गायनायफ्रा सिगां मोनो
उम उम होनबा
बुथुम-बुथुमनायनि उनाव न'आव लाबोयो आरो आरो आरो गोबां बाथ सोर दोङोनो नोंथाङा बुंनो हागोन बुंबाय था। नोंथाङा थाम मिनिट बुंनायनि उनाव आरो आंनो होफिनबानो जाबाय।
औ जागोन दे औ होमबा माइनि बै जोङो दिनै सावरायनो मायदों ओह माइया जाबाय जेनेबा नोंहा बिभिन्न' धरननि माइ दोङो नोंहा आयजन दोङो रनजित दोङो माइब्रा दोङो मा दोङो नोंहा बिभिन्न' धरननि माइफोरा नोंहा जेनेबा हायाव नोंहा ओह बिभिन्न' धरननि हाफोराव नोङो जुदि मोजां बबेयाव टामाव इउरियाखौ बारा होनांगौ मबेबा टाइमाव नोङो माबाखौ डि पि के खौ बारा होनांगौ जायो माने नोङो जुदि ओह हासार होनायफा हा मिलायाबा मिलायाबा नोंहा मा आबादाबो नोंहा मोजां जाया । हाखौ जोङो मोजाङै नायनानै मानानै जोङो मा मोजां खालामनांगौ आरो होमबाना जोंहा आबादाबो नों फ्रा ओह जायफोरा कमारसियेल जोङो माबा खालामो बिसोरना बारे मोजां जाखांङो आरो जोङो आबादाव जोङो बेबायदि मोजाङै ओह नायनानै सोरनिया बारा जादों सोरनिया मा जादों जों स्टाडि खालामनानै मानानै आरो इनकाम सर्सनि सोरहाबा बेजोंनो इनकाम सर्स थायो बेजोंनो जों नायनानै मानानै होनोमबाना जोंहा मुलाम्फाबो दोङो । जुदि जोङो नायालासिनो जोङो आबाद जुदि खामोबा मायोबा जोङो मार्केटआव मा सोलिदों मार्केटआव बेबांनि बे रनजितआ सोलिदों मार्केटआव माइब्राया सोलिदों जुदि जों बेखौ कुवानटिटिखौ जुदि खम गायोबा हबा जोंहा ओह मुलाम्फायाबो जोंहा खम जाहैगोन बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोङो खायसे खायसे ओह माइफोरा जोंहा जेनेबा टेस्टफ्राबो मोजां जाया मा जाया बेफोरबायदि थायो आरो ओह जेनेबा जोङो जानायफोरा दायो रनजितखौजाबाय थाथों बांसिनानो दा जोङो बांसिन हायोबा जेसेबां हायो रनजितखौ मा खालामनांगौ आरो रनजितआ मोनसे बेनिफिटबो दोङो आरो आनबेनिफिटबो दोङो नोंहा फिथाइया जोंहा मोजां माने बारा होआ आरो
बादद हालौ हालौ हालौ ए खोनादोंना ओह दासो खोनादों नोंनि नोंनि माथ्राखौ दासो खोनादों औ दै दै खोनादोंमोन ससे सिथनानै नों बन्द' खालामबाय दे नों नोंथाङा आरोबाव ससे बुंबावनो दे अवान मिनिट बुंबावनानै आंनो होनो हागोन दे
आतसा आतसा माने मा रनजितआ जेनेबा जोङो गायोबा मायोबा जोंहा प्रडाक्सना खम जायो आरो जेनेबा न'नि थाखाय जानो थाखाय मोजां बेै रनजितनि अनगा बि फोरो जेनबा नोंथांङा ओ प्रडाक्सना नोंहा बारा जायो कमारसियेलावबो नोङो मोजां मा खालामनो हायो आरो बेफोरबायदि दायोथार लगाय लेथर औ बाखि माइफोरखौ बाखि माइफोरखौ नोङो कमारसियेलाव नोङो मा खालामनो हागौ रनजितआ माने ओ आंनि एक्सपिरिन्स मथे आरोना माबाया प्रदाक्सना खम जायो खिन्थु जानो थाखाय मोजां आरो जानो थाखाय मोजां ओम बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय ओम ओमफ्राय दा जोङो खायसे खायसे माइफोरा बिभनन धरननि माइ दोङो जोङो बेयावलसो लकेलावलसो जोङो मोननै मोनथामलसो मिथिगौ खिन्थु ओ आंनि बुंनायाव ओ नलेज मिथिबाय टुइन्टि फाइभ हान्ड्रेद प्लास माइ दोङो जोंनि बुहुमाव टुइन्टि फाइभ हानद्रेद प्लास ओम जोंनि भुहुमाव थुइथि पाइप हान्द्रेद फ्लास आंथ सानदोंमोन मोननै मोनथामलसो नामा होननानै भेरेसटिस दसथासो खिन्थु टुइनटिफाइभ हानद्रेद प्लास भेराइटिस दोङो सोरबा गोसोम दङ माबा गो फुट दंङ खिन्थु सबसे हेल्दि माइआ ओ माबाया मा होनो ब्लेक गोसोम गोसोम भेराइटिनि दङो आरो बेफोरो जाबाय जेनेबा हेलदि गावनि देहाजों माजों नोंहा मिलाय होयो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नों बुंनाया थिग नों बुंनाया थिगानो आ ब्लेक ब्लेकगै राइसनि सायाव बुंनो बे गोसोम माइरंआहाय जोबोद मोजां दे दे दे जायफ्रा बेमार से जायो। बा बा मामबि बेमार हिनजावफोरा बांसिन मामबि थायोथ ओ बिसोरना ओ औ वाइट डिसार्स बायदिसिना बे बेरामफ्राव थायो बेफोर बायदिनिफ्राय बारगनोब्ला बेफोरनिफ्राय बासिनोब्ला ओ बिथांमोनाहाय राय ब्लेक राइसखौ जानो नांगौ मानोना ब्लेक राइसावहाय ओ जि बुस्थुआ जोंनो देहायाव नाङा। बे बुस्थुआ बे माइ ब्लेक राइसआव हिसाबाव थाबाङा जायनि जाउनाव ब्लेक राइसआ जोंनि ओ देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय खोनादों ने आं बुंनायखौ हेलौ हेलौ हेलौ।
खोनादों खोनादों।
औ औ ओ बिसानो माइ ओ माइफोरखौ जोङो गोबां फोर फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो। गोबां खेथि बाथि खालामो। आरो बे माइ फाननाया ओ गुबुन जायगायाव जेरैहाय जोंनि जायगायाव एसे आलादा जायो। जोंनि जायगायावहाय जायो नाथायबा जों पान्जाफोरखौ नायोब्ला पान्जाबफोराव मेसिनदो हानाय मेसिनजोंनो गायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर फोथारफोरखो जों नुनो मोनो खोनसे लागावनो मानो होनोब्ला बैस्क्रिफोरनिथिं ओ आबाद माव थाखाय मानसिफोर एसेबां लेबार बारा मोना। मा बिनि जायनि जाउनाव बेहाय दंहा मिसिन मिसिन बुस्थुफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
उम
स' मेसिनजों मेसिना गोरलैबो थाबनो थाबनो समावनो जोंनि लागै मावफुंना होयो आरो बियो जोबोद मोजां।
उम नंगौ।
ओ आरो जोंनि जे बर'नि नैबे बर' गामिनि फारसे रायलायनोसै। सै जेब्ला माइखौ गायजेनो अब्ला बे दुब्लियावहाय दै जमा जाना थायोना। बे दै-दै जमा जानाय समायाव गोबां मानसिफोरना हमो आरो ख'खा हारि सानानै दोननायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो न'खरफ्राव जायो आरो खायफा बांसिन ना नाङोब्ला बेखौ थखाफोराव फोरावहाय फाननानै ओ गलाफोराव फाननानै जानायफोरखौ जों नुनो मोनो
उम-उम
एसानो बायदि बायदि नाफोर कुमल नारस्रि ना सिंगोरा ना बो जा बेफोरायदि ना ओ ना फिथिख्रिफोरखौहाय मोननाय जायो आरो जोंनि बे दुब्लिफोरावहाय माब्लाबा माब्लाबा समाव मगुरबो मोनो बायदि बायदि नाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो आं बे बुंथ'नानै नोंथांनो बे सम औ होनाय जाबाय।
अम। जेनेबा नोंहा नाफोर मोनगोन माफोर मोनगोन आरो बिनि सायाव आरो खांख्राइबो मोनगोन। खांख्राइाबो बुहुद मोजां जोंहा जोबोद मोजां खांख्राइाया मथदे जोङो अ आलदा -आलदा कान्ट्रिसोन आं रुजुना नायनोसै माने आलदा कानत्तिआ मा खालामो बेखौ फालांगि खालामो बेखौ मा एगारना होयो। बिधानखौ बिसोरो मा एगार' -गारना होसिगोन एगारना होनानै मा खालामो बे पेस्टिसाइदसफोर दङ ना बे एम्फौ एम्फौ -एनलाफोर दोङो बेफोराव जोंना माइ फोरखौ नोंहा गारजि खालामो माबाफोर -माबाफोर अ एम्फौ - ऐनला फैनानै माबाफोर जेनेबा गाज्रि खालामना होसिगोन आबादा नोंहा गारजि जादों जाफूनानै मानानै बेफोरो मा खामो बे-बे एमबु फोरखौ जानानै मानानै बै गावसिनि माबायाव नोंहा देरलांसिगोन सिगोन आरो बे जेब्ला बारि लांगोन -बारि लांबानो नों बेखौनो आरो मोनजालायसिगोन आरो बेफोरबायदि आरो खांख्राइफोरखौ एगारना होयो होमबाना नोंहा मोजांबो आरो नाफोरबो नोङो जेनेबा एगारनो हायो बेयावनो नों जुदि मोजांनो जुदि फार्मिं खालामनो लुगैदोंबा फुरा हल टाइम नों लाइफआव फारमिन खालाम लुबैदोंबा नोङो होमबाना नोङो बे नाफोरखौबो एगारनो हागोन खायसे नाफोर दङो नोङो जेनेबा बेफोरो एम्फौ -एनलाफोरखौबो जायो बा बेखौ नोङो जेनेबा हाखौ साफा खालामना दोनो आरो बिसोरो माने नोंहा माबाजों खालामनानै दरखार गैया आरो हाग्रा फोरबो रज'गोन माबोगोन बिदिनो नोंहा दरखार गैया आरो। जोंनिया बेयाव बर'फोरनिया बेयाव थालां खोनादों? जोंहा मा खालामो बे सिगांनो हमजोबो सिगांनो हमजोबसिगोन माग बिनि उनावों साफानि उनाव हाग्राबो रज'सिगोन बिनियाव आरो नोङो मुलि सारबाव नांगोन मुलि सारनानै जोंहा बेखौथ' जानाय जायो। जोंहा बेयावनो बेमार बेमार आजारफोर रुजुलाङो आरो लासै लासैनो नोंहा सरजाबलांसिं आरो बेलेग बेलेग बेमारा बिदिनो सरजाब लांदों। जोङो माने मा बेखौ जानायखौ मोनजाहैखागोन। बे लास्टाव जोङो जेब्ला मेचियर जायो बै ओ खांख्राइफोरावबो माबाफोराबो बे टाइमाव जाहैबा जोंहा मोजां जायो आरो जों सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनि फ्रायनो आबै आबौनिफ्राय बिदि सोलोंबोनायखाय जों बिदिनो थांबाय थादो आरो दायो सोलायनाया गै थ'आ आरो उनाव उन समसिम मा जायो
औ अब्ला जों जोङो बे बाथ्राखौ बे बाथ्राखौ नै सम जानायलाय बि समावनो जों दिनथ'नानै आलादानि फारसे खारनो नां
उम उम
औ अब्ला बे थामबायनो दे नोंथांखोबो।
औ औ हामबायदों हामबाय होनदों उम उम दे